हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथाङां नोंथाङा दायो मा खालामदों
औ आङो ओरैनो दंथ'यो नोंथां
अ नोंथाङा फुंनि ब्रेकफासट थांबाय नामा
औ फुंनि ब्रेकफास्ट जाखायाखै नोंथां
अ नोंथांना खबर आं आं जाखांबाय नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि एबा टपिंक सायावो लानानै फैदोंमोन नोंथां दसे सम सावरायनो हागोन नामा औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा हान्था मेलानि सायाव गोदो गोदायनिफ्राय लानानै दायो माबायदि थासारि एबा सोलिगासिनो दं एसे फोरमायना होन हागोन नामा
औ औ नोंथां हागोन हान्थामेला आरो रांखान्थिनि बिथिङाव नायोब्ला जोंनि आरो गोदोनि आरो दानि बि बिथिङाव गोबां फाराग नोंथां
औ औ
औ बिदिनो ओ गोदोयो जोंनि हान्था मेलाया जोबोर गाज्रिमोन आरो नोंथां बिदिनो गोदो जिबायदि जिबायदि जोङो लामा दंमोन बेफोर गोदोनि दिनाव लामाफोरा मोजां गैयामोन बेनि थाखाय जोङो गोजान दाबसे जायगायाव थांनोब्ला जोंनो गोबां सम नांगौ जायोमोन बिदिनो बेफोर गाज्रि जानायनि जाहोनाव जोंनि जोंनि बेफोरबायदि जायगायाव गारि मथर खारनाया गोबां खममोन आरो नोंथां
औ नांगौ नोंथां सैथो
औ बिदिनो गोबां खस्थ'जों गोबाङानो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय गोबां सम लायोमोन मानिबा जाहोनाव जुदि थांनो गोनां जायोब्लाबो जोङो थाब हान्थिनो हायामोन नोंथां बिदिनो गोदोयो जेब्ला गोदोयो
औ
गोदोनि दिनाव जेब्ला दाबसे माबा मोनसे बेफार फालांगि खालामनोबो मैगं थाइगं फाननो थाखायबो जुदि थांनो गोनां जायोब्ला ज लामा गाज्रिनि थाखाय जोङो सम मथे थांनो हाया जायोमोन गुबुनफोराव जुदि थांनो गोनां जायोब्ला जोङो हाया जायोमोन आरो नोंथां
औ नंगौ सैथो
औ बिदिनो रांखान्थिनि बिथिङावबो नायोब्ला जोङो हान्था मेला मोजां गैयिनि थाखाय जुदि जोङो बेफार फालांगि फाननो जोङो थि टाइमाव सहैयाब्ला थि टाइम मथे सानफ्रोमबो थांनो हायाब्ला बेफोराव जोंनि रां रांखान्थि बिथिङाव जोबां गोबां खहा जायो आरो जोङो जिबायदि न'खर सालायनायाव जिबायदि फैसा फैसा थाखा फैसा थाखा नांगौ बेबायदिखौ जों बुथुमनो हाया आरो बेयाव जोंना गोबां गोबां खस्थ' जायो बिदिनो गोबां प्रब्लेम जायोमोन आरो नोंथां बिदिनो जोंनि बे आसामनि रांखान्थि बिथिङा एसे मोजांबो एसे गाज्रिनिबो गेजेराव दं आरो एसेबां गुबुन जायगाफोरनि बायदि एसेबां दावगानाय नङा आरो नोंथां जि दा जोंनि बेफोराव बांसिन मा सुबुंफोरा रांखावरि खामायनो थाखाय जों बांसिन बेफोराव हाजिरा खामला मावनांगौ ग जायो आरो जोंनि जायगाफ्राव बिदि खोब बुंनो थाङोब्ला जोंनि बेफोराव बारा साख्रि मावनाय गैया आरो जोंनि बेफोराव गोबां खम गुबुन जायगाफोरनि बायदि जोंनि रांखावरि बिथिङा एसे ओ गोग्लैसोनानै दं आरो दाबो नोंथां
औ औ सैथो नोंथां
औ बिदिनो जोंनि रांखावरि गैयिनि जायगायाव जोङो नांगौबायदि ओ नांगौ बायदि बुस्थुफोरखौ जों बुथुमना लानो हाया नांगौ बायदि बुस्थुफोरखौ जों ओ नागिरनो हाया गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखायबो जोंनो रांखावरिखौ नांथारगौ जायो आरो नोंथां बिदिनो लामा सामा गैयिनि थाखाय थाखायबो हान्था मेलायावबो गोबां गोबां खस्थ' जायो आरो दा नायनो थाङोब्ला जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हान्था मेला दानि दिनाव जोंनियाव गोबां अबेबा थांनोब्ला जोङो गारि थाखायो बयनिबो न'खरफोराव बांसिनै न'आवनो थायो बिदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव बांसिनै न'आवनो थायो आरो गुबुन जायगाफोराव थांनोबो जोङो दानि दिनाव जोङो गा फ्लाइटफोरजों थांनाय जायो एर'प्लेनफोरजों थांनाय हेलिकप्टारफोरजों थांनाय जायो गोजान जायगासिम थांनो थाखाय आरो खाथि जायगाफोराव जों थांनो थाखाय जोंनियाव औ गोबां रोखोमनि गारिफोर ओंखारबाय लामा फोर मोजां जानायजों लोगोसे जेरै जोङो बासफोरजों जोङो एसे खम फैसायावनो जोङो गुबुन जायगासिम थांनो हायो आरो नोंथां बि बिदिनो जोङो हान्था मेलाया मोजां जादों मोजां जानायजों जोङो गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय जोंहा गोबां ओ खम समनि गेजेरावनो जों सहैनो हायो बिदिनो जोंनि थाखाय हान्था मेलाया जोबोर गोनां जुदि जोङो हान्था मेला मोजां नङिनि थाखाय जों गोदो गोबां खस्थ' जादोंमोन आरो नोंथां बिदिनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा गुवारै
औ हागोन नोंथां
औ
हान्थामेला होनोब्लाथ' जोङो मिथिखायो दानि जुगाव जोंहा एभेलेबोेल जाबाय गोबां बांनायनिफ्राय बांबाय गोदोहाय बेबायदि गैयामोन आरोना नोंथां एबोेल एबोेल एबा जेवगा मागा हान्थाला मेलाफोर गैयामोन
औ औ
दायो गोबां बिदिनो जे जेव जालांनो हमबाय आरो गोदोना हान्था मेलाफ्रा जोबोद खस्थ'मोन जिहेथु जोङो ट्रेनफोरा जिथु खैलाजोंसो खारोमोन नङा होमबा नोंथां खैला सावनानै बेबायदि खारनायखौ जों नुनो मोन माने बेबायदिनो थिंफोरनि बेबा बेबायदिनो गोबाय गिजि जायोमोन आरो गोदोनि माबाफ्रा हान्थामेलाफ्रा दानिजों कम्पिेयार खालामबा दानिया जोबोद जौगाबाय मानो होनोब्ला जोंनि जुगाबो जौगाबाय टेक्न'लजिजों गनाय जानाय गोबां मुवाफोरखौ ब बानायनानै बिदिनो जौगानायखौ जों नुनो मोनदों
औ
मेलाया जोंनि खामानिफ्राव जोबोद हेफाजाब होयो मानो होनोब्ला जिहेथु जोंनि फरायनाय लिरनाय एबा जोंनि अफिसनि खामानि मावो मोनसे जों इमारजेन्सि जोङो थायो जेब्लाबो जोबोद खहा होयो आर ना नोंथाङां जों माबा हेफाजाब होयो आरो बेबायदिनो जोङो हस्पिटालाव लांनाय पेसेनफोर सुबुं माहारिफ्रा बिदिनो लोमजानानै साज जानानै एबा गोगलैसोनानै थानायफोरखौहाय हानथा मेलाजों लांनानै बेबायदिनो फाहाम हैैनो हायो गोबां माने जोंनि थाखाय सुबिदा जानानै फैदों मानो होनोब्ला हान्था मेलाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जोंनि जिउआव जों हान्थिनो हायो जों हान्था मेला जनो जों दावबायनो हायो गुबुन गुबुन जायगा गुबुन गुबुन जायगाफोरनिखौ जों नायनानै बिजिरनो हायो माबायदि जायगाफोरा आरो जों बांसिन सिन दानि जुगावहाय जों गावबबाव न'फ्रावनो हान्था मेलाफोरा थानाय गंसे न'खि गंसे थानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला बयहाबो एसे जौगाथाय जाजोब्बाय गोदोनि बायदि नंला गैद्रायै नंला बयहाबो आपग्रेद जाजोब्बाय दङ दाबो सोरहाबा सोरहाबा नखरफ्राव बेबायदि हान्था मेला गैयि एबा न'खरनि गैयैजों सैसोनानै दं
औ
मानो होनबा बयहाबो एखे जाया नङा होमबा नोंथां सोरहाबा बे बिदिनो औ आरो बेबायदिनो जोङो गोदोहाय जोंहा बिदिनो लामाफोर मोजां गैयामोन हान्थि थिनो थाखाय गोजान गोजान जायगाफोरावहाय दाथ' जोंहा मोजां मो जां लामा जाजोब्बाय जोङो हान्था मेला जों हान्थिनो हायो गोबां जोंनि नांगौ नांगौ खामानिफ्राव जोङो दसेनो थांनानै जों फैब्रबनो हायो
औ
मानोना जोंहा जोबोद मोजां जाबाय सोलिनाय ओ फोरावहाय गावनि नांगौफ्राव मानो होनोब्ला हान्था मेलाया जौ गानायनायनिफ्राय जौगा जौगागासिनो जिहेथु दायो जोंहा पेट्रलजों खारोमोन दा जोंहा इलेक्ट्रिक कारेन्टजों खारनायबो फैबाय गोबां माने जौगानायनिफ्राय जौगागासिनो माने जोंहा पेट्रलजों खारनाया जोंनि आबहावाखौबो गुबुंले खालामो नालाय ओंखायनो टेक्नलजिजों बाहायनानै बेबायदि बे इलेक्ट्रिकजों खारग्रा गारि मथरफोर बनायनायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां बेबायदि कारेन्ट एबा इलेकट्रिकजों बनायनायाबो बाट नायोब्ला कारेन्टाबो जोंनि थाखाय जोबोद डेन्जार होनोब्ला जों मिथिनो मोनो जोंनि आबहावाखौ बेबो गाज्रि खालामो
औ औ
मानो होनोब्ला बेबोथ' मोनसे बनायजानाय टेक्न'लजिनिसो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
माने बेदिनो आरो नोंथां जोबोद जोंनि बाइकफोराव एबा जोंनि थांना थानायावहाय हान्था मेलाया जोबोद खहा खालामो होननानै मिथियो जोङो जेरै जेरै गुबुंले खालामो जोंनि आबहावाफोरखौ बिबदि उखुन्दै गनाय गेस गोबां बायदिसिना आरो बेबायदिनो जोङो गोबां हान्था मेलाफोर सालायनानै जोंहा जौगा मेगा बे दावराव दावसि जासै दानि सोलिबाय थानाय थासारियाव गोदोथ' बेफोरबायदि गैयामोन गोदोहाय जोबोद मोजांमोन जों सान्थियै थानो जोङो दा लामा ससेयाव थांबानो जों गंसे गंनै बेबादि लोगो मोनखाथारो मानो होनोब्ला जौगा मेगा जाबाय जोंनि ओनसोलाव नङा गुबुन गुबुन ओनसोलावबो गोबां माने जौगाथाय जाबाय दा आपग्रेडनिफ्राय आपग्रेड जागासिनो नालाय नोंथां बिदिनो दा जों हान्था मेला जों जोबोद बेबायदिनो एक्सिडेन्ट जानायफोरखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंहा हान हान्था मेलाफ्रा सारो माने जोंना दसेनो सहैनो नागिरो माने लासै सालायनो नागिरा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेबायदिनो आरो गोबां खस्थ' स'आ बिदिनो बिमा बिफाखौ होयो जितु एक्सिडेन्ट जानानै जिथु गावबो खहा मोनो एबा रं थासारियाव जालांदों गुबुन सुबुंफोरा बेबायदिनो हान्था मेलाजों एबा बेबायदिनो एक्सिडेन्ट गोबां जानानै सोरनिथो खहा जोंनि जोंनि सोरोखौ नङा होमबा नोंथां बेबायदि सोङो गोसा सालायोब्लाबो नोंथाङा आंनो बेबायदि दसे सम होनाय थाखाय जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथांजों नोंथाङा आंनो बेबायदि रोंगौथि एबा फोरमायनो हरनायनि थाखाय हान्था मेलानि सायाव दा होमबा जोंहा समावबो जानला फैबाय नोंथां गोजोनथों
औ औ औ गोजोनथों नोंथां
औ गोजोनथों गोजोनथों